अ खोना-खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आं जिरायना दंथ'यो दायो
औ सानजौफुनि जानाय जाबाय नामा?
अ जाखांबाय नोंथां जानायालाय
औ दा नोंथांजों जां जाथ थ'वाखै जानायालाय संगासि इनो जोंनिया दा नोंथांजों आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों माखासे एसे तपिक लानानै नोंथांजों आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिबा सावरायजागोन ना?
अ सारावजागोन नोंथां औ सावरायजायो
दा आङो नोंथांजों माने बर'नि माखासे फालांगियारि आदबफोरनि सायाव लानानै सावरायनो सानदों आरो ना दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दे नोंसिनि जायगा नोंसिनि गामि नोंसोरनि एरिया साइडनिफ्राय दा बायद दियाव माने गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव बर' माहारिफ्रा एबा बर'फ्रा माबायदि फालांगियारि आदबाव दावगाखो माबायदि जौगाखो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
नों हागोन जिहेतु जोंनि हालामाव बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामि खाथियावनो जिहेत तु हाजारनि अनजिमाखौ जों नुनो मोनो जितु मोननै मोनथामसो हाथाय बाजार दङ'
औ
बेयो जोंनि बर'फोरखौ जिथु फालांगियारि जिथु मावनायखो जों नु नो मोनो आरो जिथु रां आर जितु बायदिसिना जितु फालांगि मावनानै जिथु रां रुफा खामायनायखौ जोङो गावनि नखर सुंथानायखो जों नुनो मोनो
औ
जितु ओ बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा जिहेतु गोदो गोदायनिफायनो आबाद गाहाय सुबुं होनजायो जितु दैज्लां बोथोरनि हमनानै मेसें बोथोरनि जिथु मोनफ्रोमबो बो फोरावनो बायदिसना आबाद मावनानै जिथु सा खाथि बाखाथि बेबायदिनो हा थाय बाजारफोराव मैगं मैला फानहैनाय आरिखो जों नुबोदों। आरो लोगोसे यैनो जोङो बर'फोरा जिहेथु गोदोनिफायनो जिहेतु बिदिनो हाथाय बाजार बा सकफोराव जोङो जिथु फिथा सावनानै साहा हटेल होनाय खौ जोङो नुबोदों आरो लोगोसेयैनो जितु आथिखालाव जोङो जोंनि हालामनि जिहेतु साखाथि फाखाथिनि जिहेथु हाथाय बाजारफोराव नायोब्ला जों नुनो मोनबावो बे आथिखालनि जिहेतु सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा थ' गोबाङानो गोबां जिहेथु गेलामाल दखान बिदिनो गस्ला दखान आरो बेबायदिनो गोबां जिहेथु कम्पिउटार दखानानो होन बा बिदिनो गोबां जे तु माखासे दखानफोरखौ जिहेथु जोङो होनानैहाय माखासे रांखान्थियारि सुंथाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
ओम
फोरबायदिनो जोङो जोंनि हालामनि जिहेथु थासारिखौ नायोब्ला जिहेथु जोङो जोबोद मोजांखो नुहुरनो मोनो आरो। बुंनो थाङोब्ला थ' गोदोनि समावहाय जोङो इसिबां जिहेथु बेफार फालांगिजों जिहेथु बर'फोरा नांथाबना थानायखौ जों नुनो मोनामोन। खिन्थु आथिखालि जोङो साखाथि बाखाथिनि जिहेथु हाथाय बाजारफोराव नायोब्ला जोङो गोबांखौनो जिहेथु दखान होनाय बेफोरबायदि नो बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुसैयो आरो आथिखालाव। मानो होननानै बुङो जिहेथु जोंहा गोदोनि समावहाय जिहेतु रोंगौथिनि अनजिमानि बिफाङाबो जोबोद खममोन। बुंनो थाङोब्ला गोदो समावहाय आरो गोदोनि जिहेथु हाथाय बाजारनि जिथु था सारिखौ नायहरोबा जोङो बेखौहाय बिदिनो जिहेतु न'आवहाय गायनाय मैगं खौ मैला आरिखौ फाननाय बेबायदिनो फिथानि साहानि गला होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो गोदोनि समाव। गोदोनि समाव नायनो थाङोब्ला जों बेबायदिनो गेलामाल दखान बा जोङो गस्ला दखानि बा जोङो कम्पिउटारनि दखानि बा बिदिनो इलेक्ट्रनिक्स दखान बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय खिन्थु आथिखालाव जों नुनो मोनसै मानो होननानै बुङो अब्ला जितु जोंहा दानि जुगाव जिथु बर'फोरनि गेजेरावबो जिहेथु रोंगौथिनि अनजिमाया बांनो हमबाय। बेनिखायनो बेफार फालांगिनि जिहेथु माबायदिहायनोखि बोरैहायनोखि जोङो गावनि रांखान्थियारि जिउखौ बोरैहाय
नि गेजेरजों जिहेथु बेनि सोमोन्दै गासैबो जिहेथु मोजाङै मिथिखासै।
औ वौ।
जोङो आथिखालनि जिहेथु जोंनि हालामनि जोंनि साखाथि फाखाथिनि जिहेथु दखानफोराव बा जोङो हाथाइ बाजारफोराव जिहेथु गोबां बर'फोरखौ बेफोरबायदिनो बेफार फालांगिजों जिथु नांथाबनानै थाबोनायखौ जोङो बा जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो अ नोंथां मोननि हालामावबो जिहेथु बर'फोरा जिहेथु साखाथि फाखाथिनि बायदिसिना गला होबोनाय द दखान होबोनाय बेफोरखौ नुदों जानो हागौ नोंथाङाबो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो दा जेरै जोंहा बर' माहारि जानाय हिसाबैनो जोंहा बर' गोबां बिबांनि माबायानो जोंहा गोरोबो बर'जों बर' नङा होमबा जेरै जोङो नोंथां थाङा दा फोरमायलांनाय बायदिनो बेफार फालांगियावबो जोंहा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो नांथाबनानै थाबोनाय हिसाबै दा जोंनियावबो जोंनि साइडनिफ्रायबो एखे-एखेयैनो नांथाबनानै थायो। औ दा बेबायदिनो एखेयैनो नांथाबना थानाय हिसाबै दा नोंथाङानो जा जा बुंलांबाय बेफोरबायदिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै एबा सोमोन्दो थानानै जों गा जोंनि एरिया एबा जोंनि जायगायावबो मावो फालांगिखौ। जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि फ्रायनो मावबोगासिनो दङ'। दासिमबो मावगासिनो बेैबायदि नाथाय गोदोनि दिननि ओमफ्राय जोंहा लानानै दासिमनि दिनखौ नायोबा जोंहा एसे एनै दावगानाय एबा एसे एनै आग बारायनायखौ जोंहा नुहुरो। मानोना गोदोनि दिनाव बांसिना मुवाजों मुवा सोलाय सोल' खालामनानै जोङो हाथाइ बाजारखौ जायोमोन। आरो हाथाइ बाजारा जेराव बर' माहारि एबा जेराव बर' समाज थायो बेयाव जोंहा हाथाइ बाजार थानायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनो। नङा होमबा? नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा इसिबांखिनि बेफोरबायदि हाथाइ बाजारखौ नुवामोन नाथाय जोङो हाथाइ बाजारखौ जोङो बर' बर' माहारिफ्रानो जों खालामदों होननानै बुंजायो। बे जायखौ जों मुवा जों मुवा सोलाय सोल' खालामनो थाखाय जोङो एबा गोबां गोजान गोजान सुबुंफ्रा बेयाव ज' जाफैनानै गावनि नांगौथिखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेखौ हाथाइ एबा हाबाफारिखौ जोङो खालामनाय जादों जेरैबो जोङो मुवाजों मुवा सोलाय सोल' खालामनानै जोङो गावनि नांगौथिखौ सुफुङोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय फैयै फैयै दानि मुगायाव जोंहा ओ बेफार फालांगिया बा दावगानायनिफ्राय दावगानायनि अनगायै दावगानायनि दावगानायनिफ्राय दावगाबोनायनि जाउनाव जोंहा दा सोलाय सोल'नि जाउन ओ बेरेखायै जोंहा दा रांखावरिनि सायाव सोलाय सो ल'आ बांसिन जानो हमबाय आरो दा रां खावरिनि सायावनो जोंहा बेफार फालांगियाबो सोलायबोनो हमबाय आरो गोबां बर' माहारिफ्राबो जेरै नोंथाङानो होननाय बायदि बायदि दखान गला बायदि आरि होनानै गावनि जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनसै। जेरै मानोना गोजान गोजान बेफा गोजान गोजान जायगाफ्रावबो आरो बेफार फालांगि मावनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनसै। दा जोंनि एरियाखौै जोङो हाथाय बाजारनि अनगायैबो जोंहा न'फ्रावनो एबा गाव गावबा गाव निजा आबाद मावनानै एबा दै ज्लांनि मेसेंनि बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे आबाद मावनानै जेरै बानलु सिब्र', बानलु, लेस्रा ओ बाय दि बायदि आबाद मावनानै जोंहा जोंनि एरियानि एबा बर' सुबुं माहारिफ्रा फालांगियाव बे आदबाव गोबां आदब एबा गोबां बिबांनि दावगानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो दा आबादाबो सुबुंनि बोरैबा बर' माहारिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोंहा आबादखौबो जोङो मावबाय थायो एंगारनो हाया दा बे आबाद फोरजों सोमोनदो लाखिनानै नो जोंहा फालांगि मावनाया बांसिन सोनारो। जेरै जोङो मेगं बायदि आरिफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओ हाथाय बाजारफ्राव फानो एबा गुबुन दाबसे जायगाफ्राव फालांगि हिसाबै जोङो हरो फालांगि खालामहैयो दा बिनि बदल जोंहा रां खावरि बायदि आरियाव गोबां हेफाजाब मोनो बेफोरनो आरो
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दे गोदोनिफ्राय दासिम लानानै एसे एसे फारागथिफोर नुहरो नामा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे फारागथिफोरखौ।
अ हागोन नोंथां ओं हायो। जेथ' गोदोनिफ्राय आथिखालसि एमह हाय जिथु फाराग थिखोनाहरोबाथ' जोङो गोबांखौनो फारागथि नुनो मोनो आरो
औ
बेलायावहाय आबाद मावनायनि बेलायावनो होन सोलोंथाइनि बेलायावनो होना बा जोंङो हाथाय बाजाराव जे दखान होनायनि बेलायावनो होन जों गासैबो जेहेथु फारब्रैथिंजायैबो जों गोदोनिफ्राय दासि जोंखौ जेहेथु सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
बेबायदिनोखि गोदो गोदायनि जेहेतु सुबुंफोरा जेरैबायदि आबाद मावनानै जेहेतु हाथाय बाजारफोराव मैगं मैला फानहैनानै जिबायदिनि गेर खावरि आरजिनो हायोमोन खिन्थु आथिखाल जितु आथिखालनि सुबुंनि आबाद मावनायनि जा खान्थियानो जिहेतु जुदा जाहैबाय। जेहेथु गोदोनि समावहाय थाङोब्ला
जोंहा जिहेथु नांगोलजों हालेवनानै जोङो बायदिसिन ना आबादफोर नुनो मोनोमोन खिन्थु आथिखाल जोङो बांसिनखौनो नायनो थाङोब्ला जोङो आथिखालावहाय ट्रेक्टरजों जिथु हाखौ एवनानै जिहतु आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जेहेथु जोङो बर'फोरा जिबायदि बिगासे बा बिगानै बेफोरबायदि हाखौल' जोङो आबाद मावनायखो नुनोबोनो मोन दोमोन। गोदोनि दिनावहाय जोबोद खम बिबांनि आबाद मावनायखो जों नुनो मोन्दोंमोन आरो। खिन्थु आथिखालाव जों बुंनो थाङोब्ला जि बिगा जिबा बिगा गाम जिथ' मोनसे आबाद खौनो जों माव नुनो मोनो आरो जायनिफ्राय मोननाय जा मैगं मैला बेखौहायबो जोङो जिहेथु हाथाइ बाजाराव मोजां बेसेनाव फाननायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जिहेथु गोदोनि समावहाय जिहेतु बेसेनाबो खममोन औ बेफोरबायदिनो माने हाथाय बाजारफ्राव आथिखालाव माने बांसिन जिहेतु साबसिनै जिथु मैगं मैला फाननाय बेलायाव जिहेथु बाहायथिखौ साबसिनै नुबोनो मोनदों आरो आरो जोंङो गुबुन से जिथु नाहरोब्ला
उम।
थु गोदोनि समावहाय जिहेतु बर'फ्रा बांसिनानो जिहेथु साहा बा फिथा आरिनि जिहेथु जोङो गला होनायफोरखौल' जों नुनो मोनोमोन। खिन्थु आथिखालाव जोङो नु नो मोनबावो जे आथिखालनि जितु बै हाथाइ बाजारनि गलाफोराव थानाय जिहेतु दखान होनाय बर'फोरा जिहेथु बिसोरो साहा फिथानि अनगायैबो जिहेतु गोबां बोर रै गजा सिंग्रा बिदिनो चावमिन बेबायदिनो मम' जिहेथु बेफोरबायदि गोबां जिहेथु मोजां जिहेथु बेफोरबायदि जेनेबा बानायनानै फाननो हानाय जिहेथु लामायाव फैबाय आरो बेफोरबायदि जिहेथु गोदान थासारियाव फैबाय। नङाबा आथिखालाव जोंहा ओ गोदो गोदायनि समावहाय सैथ' बर'फोरा बां सिनानो साहा, फिथा आरिनि सायाव जे सोनारना थायोमोन। खिन्थु आथिखालाव बेफोर बाय सोलायनाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ दा बेफोरखौ जों फारागथि हिसाबै बुंनो हायो नङा होनबा। ओम दा जेरैबायदि जोङो गोदोनि दिनाव जोङो ओ फालांगि खालामनायफ्राव जेरै माखासे जोङो गराइ गारि मोसौ गारि बायदि आरि बाहायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोंहा मटर गारिनि अनजिमाया फैबाय नङा होमबा दा बेफोरखौ जोङो फाराग थि हिसाबै बुंनो हायो। दा नोंथाङाबो बुंनाय बायदि जेरै जोङो मेथाइनि जायगायाव एबा साहा मेथाइनि जायगायाव सावमिन ओम बोथोरजों बोथोरजों गोरोबफानाय माखासे गोदान मुं एबा गोदान जामुं चावमिन म'म बायदि आरिफ्रा फैबाय नङा होनबा। दा नोंथाङा बुंनाय बायदि। थिग बेबायदिनो जोंना गोदोनिफ्राय मावनो लानानै दासिमसिमाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। दा जों नोंथां बुंनाय बायदि आं बुंनाय बायदि बेफोरखौ जोङो रोखा रोखाथि बेखेवथि होनो हायो आरो। नङा होमबा। दा नोंथां थाङाबो खिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओं दे ओं दे नोंथां ओं